औ नों खोनादोंना नोंथाङा
दोंना औ औ औ खोनादों
औ नोंथाङा मा
औ नोंथां दा नै एसे माने दंफां सायाव जिरायना दं आरो
ओ नोंथाङा ओंखाम जाखांबायमोन ना?
ओंखामखौथ' जाथ'नाय जायाखै नोंथां माने रानदि से समनि उनाव जासिगोन आरो।
औ माने नोंथाङा दसे से सम फ्रिबा नोंथांजों आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो।
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ बिदिब्ला जों आयदानि सायाव आवगायदोनिसै नामा?
औ औ दे दे आवगायनो हासिगोन।
आयदायानो जाहैदों जों जेरै आबहावा आरो जोंनि थासारिफ्रा जों दायो माबारै सोलिगासिनो आबहावानि थासारिया बा जों सिगांनि सिगांनि थासारिजों दानि थासारिजों आबहावाफोरा माबायदि गाज्रि जादोंना मोजां जादों बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां सुंद'यै फोरमायनो आं आखाइआव लाबाय। दा गिबि गिबियावनो जोङो आबहावानि बागै बुंनो थाङोब्ला माने आग गोलोजि आगोलनि जि आबहावा बे माने जोंनि ओनसोलाव दं। दंफां-लाइफांजों बुंफबनायमोन।
औ।
गोबां माने दंफां-लाइफां दङ'मोन ओमफाय बिदिनो नै दा आथिखाल मुगानि बायदि। कारखाना बा कम पानि बेफोरबायदि गैयामोन नालाय गोदो-गोदायनि आबहावाया जोबोरैनो मोजां मोन। बुंनांगौ आरो माने देहानि थाखाय जोबोरैनो मोजां मोन आरो। नाथाय आथ थिखालाव फैयै फैयै नै दा गोबां कारखाना जाबाय कम पानि बायदिसिना माने गोबां गारि मथ थरनिफ्राय ओंखारनाय बे जे गेस
औ।
फोरो माने आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामबाय आरो माने गोबां सोलायनायखौ जों औ बेफोरनिफ्रायनो माने गोबां मानसिनि सोलेर देहायाव माने बेराम आजार सोमजिनाय बेफोरनिफायबो माने जायो होनना जों मोन थि ना मोनो आरो।
औ ओ।
उम दा नोंथाङा ओरैनो फंनैसो आबहावानि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन आबहावाखौ बुङोब्लाथ' जों आबहावा जोंनि सोरगिदिं जोंनि खाथि खालायाव थानाय। बुस्थुफोरखौनो बा दोलै दै दंफां- लाइफां हा बेफोरखौनो जों आबहावा हावा आबहावा बुं बुंना होननानै बुङो नङा होनब्ला?
औ- औ
औ जेरै जों गोबां दानि आबहावाफोरनि थासारिखौ जों नायोब्ला सिगांनि थासारिजों जों बुहुद फारागखौ नुनो मोनसै मोनसेै आरो सिगां जे जोंनि थासारिफोरा जोबोरैनो सोमखोर जोंनि दंफां -लाइफांफोर। जों गोबां बिदिनो ग्रोम ग्रोम नुनो मोनोमोन। बा जों गोदो औ सिगांनिखौ नायोब्ला जों एफा बिदि जों दायो जेरै गरम जादों। बेबायदि गरमफोरखौ जों मोननो हायामोन आरो हमदांनो हायामोन। दानि आबहावाखौ जों लायो ब्ला जों जोबोरैनो गरम आरो माब्लाबा नोगोद बिदिनो सान्दुं दुङो, आरो अखा हानायाबो बाङो हाबथाय हायो नोगोद हायो, आरो हायाबथाय हाया बिदिनो जों बांद्राय जोंनि बिदि आबहावाफोरखौ गुबुंले खौ नुनो मोनदों, जितु बिनि जाहोनफोरानो जादों जों सुबुंफोरानो जिथु गोबां बिदिनो गुबुंले खालामदों गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बा फेक्टरिफोर गायसननाय नुदों बा बिदिनो गिदिर गिदिर न' फोर लुदों गोबां बिदिनो बायदिसिना जोंनि औ, थासारियाव जों गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर बा बिदिनो गोबां जों गारि मथरजों बेफोरबायदि जों बिदि गुबुंले जानायफोरखौ नुनो मोनदों, गारि गारि मथरनि दारैहाय जेरै जों गोबां बि बिदिनो गारि मथरखौ लायोब्ला गोबां बिदिनो जों उखुन्दैफोर गोबां बिदिनो फेक्ट'रिफोरनिफ्राय उखुन्दै लेथ्रा उखुन्दै बा जों कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ नुनो मोनदों जिथु बे कार्बन डाइ अक्साइड कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौहाय थु दं फांआसो जिथु बो दंफाङासो जिथु बोजाब बोजाबनानै लायो नङा होनब्ला?
औ औ बे दंफांनिफ्राय दंफाङा माने मानसिनि कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ बोनानै लायो आरो।
औ औ जितु जों नुनो मोनो, जोंनियाव खाथि खालायाव जों दंफांआनो थायाब्ला जोंनि बे लेथ्रा गेसफोरखौ सोर बजाब बजबनोसै नङा होनब्लासै? औ जों साननांगोन बे जे जोंनि इयुननि सुबुंफोरनि थाखाय जिथु जों जेने थेनेबाबो जोंनि बे जोंनि जिउखौ जों बारहोनो हागोन। थेवब्लाबो जों इयुननि फिरिखौ साननांगोन जे जोंनि फिसा फिसौआ जेरै माबोरै जिथु रायजो खांगोन बा माबोरै जों बिसोर बिसोरो रायजो खुंनो हागोन इयुनाव हाय बिसोरो जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन औ जों औ जों गोबां साननांगोन बिदिनो जोंनि थासारिनि बागै गोबां बिदिनो साननांगोन नङाब्ला जों इयुनाव जों बे बुहुमा जोंना जों जोबस्रांनायखौ जों मोनदांनो हमगासिनो नो बेखायनो जों जों साफा साफा दंफां फांसे गायब्लाबो जोंनि थाखाय बहुत जागोन आरो, जितु जों दंफां गायनायनि दिनावल' गायालाबानो जिथु जों फाइभ बा जुनावहाय जों बे दंफां गायनाय दिनखौ मानियो जों वर्ल्डआवनो अल्ड इनभाइरनमेन्ट दे होननानै जों जिथु फालियो बेखौ जों बे दंफां गायनाय दिनावल' गायालाबानो जों, गायनानै लानांगोन गावनि लांगोनायावहाय जिथु खाथियाव, गावनि न'आवनो गायनांगोन जों गोबां बिदिनो दंफांफोर गायनांगोन आरो मानसि‌ फोरखौबो बिदिनो थिरांथा होनांगोन दंफां गायनांगोन, आरो जिथु दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनायखौ जों नुनो मोन्दों जिथु बे दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रां दानस्रांनााङा जों बे दंफां लाइफांफोरखौ बादा होनो हान मानसिफोरखौ बादा होनो हानांगोन। जिथु दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनाङा होननानै जिथु जों मानोना जोंनि जिउआनो दंफां लाइफाङावसो बिसोर जों दंफां लाइफांनि दारैसो जों अक्सिजेन बा बारखौ जों मोननो हादों जों बिदिनो जों मोजां बारखौ मोननो हादों
औ
खाथि खालायाव दंफांफोरानो दंफां लाइफांफोरानो थायाब्ला जोंनो सोर बिदि मोजां अक्सिजेन होगोन जों बेफोरखौ मोजाङै साननांगोन आरो नङाब्ला जों बेफोर बेफोरनि थाखाय जों गोबां बिदिनो लोमजानो गोनां जागोन जोंनि देहा मोदोमावहाय जों गोबां बिदिनो बेरामफोरजों जों गोबां बिदिनो सैसोनो गोनां जानांगोन आरो आंनि नुना नुनायफोरावहाय बेफोरखौनो मोनदांथिदों आरो आंनि नुनायफोरावहाय आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै मा बुंनो सानो?
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो आथिखाल मुगायाव जे बिफां लाइफांखौ दानस्रांनो हमदों बे फोजोबस्रांनो हमदों बेनिफ्राय माने गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने बेफोर बो थोरा जेरै जोइ नांगौ समाव अखा हाया बा सान्दुंनि दुंनाय बिदुङा बांनायजों लोगोसे गोबां गरम बेफोरबायदि माने गोबां थासारिखौ जों सोलायनाय नुनो मोनो आरो माने बे दंफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाउनावनो हो दिनै माने बे थासारिखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जुदि सोलिबाय थायोब्ला इउन स'म' फोराव मने जोबोद गिख्रंथाव बा जोबोद जेंनाजों भुगिनांगोन होननानै जों माने नुहरो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ सैथो
बेनिखायनो माने जों साफ्रोमबो सुबुंफोरा हानायमानि दंफां गायनांगौ
औ
औ दंफां दाननायफोरखौ बादा होनांगौ बा बन्द' खालामनांगौ हानायमानि माने जोङो सोरगिदिं दंफां लाइफांजों सोरगिदिं माने गायनानै माने आब' आबौ मान मा सोमखोर मिथिंगाखौ माने सोमखोरै लाखिनो थाखाय दंफां दङबा आरो बे बे आयदायावनो नोंथाङा बे दंफांफोरखौ जे आथिखाल मुगायाव दानस्रांगासिनो नोदं बेफोरखौ हो थानायनि माबाफोर राहा सानो नामा नोंथाङा
जों राहा हिसाबै थाङोब्ला बेफोरखौ होबथानायनि जों गोबाङानो जों दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनायखौ जों नुनो मोनदों। जिथु जों होबथानांगौ औ जों दंफां लाइफांखौ माखासे गोबां जाहोन फ्रावबो दानफायनांगौ जायो थेवब्लाबो जों दंफांखौ माखासेयाव दानफ्लायबाबो जों जिथु फांसे दंफां दानफायोब्ला जोंङो जिथु जि खान जि खान नैजि खान जों दंफांखौ गायनांगोन आरो जिथु बे जायगायावहाय बिसिबां औ बेसेबां दंफां लाइफां दानफायो जों बिनि जों सेजौ गुना जों बांसिन बा नैजि नैजि थामजि गुना जों बांसिन गायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां जागोन मानोना जों बे दंफां लाइफांजोंनो जोंङो जिउखौ खुंनाय जादों। मानोना जों दंफां लाइफाङानो जोंनि थाखाय बेबायदि मोजां आबहावा बा बारफोरखौ जोंनो होदों जिथु जों गाज्रि जोंनि गाज्रि जोंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड ओंखारनायफोरखौ दंफां लाइफांफोरानो जिथु बोनानै ला लायो। आरो दंफां लाइफाङा जिथु हरावहाय कार्बन दडाइ अक्साइड ओंखार दिहुनो आरो दंफां लाइफांनिफ्राय जिथु गाज्रि आबहावाफोरखौ जिथु जोंथ हरावहाय उन्दुनायसो जायो नालाय औ बिसफोरो बे कार्बनदाइ अक्साइद गेस खौहाय आगारो आरो जों बिदिनो गोबां बिदिनो मैलाम मैलि बुस्थुफोरखौ दंफां लाइफांफोरानो बाला माबा माबिफोरखौ जों दंफां लाइफांफोरानो होबथानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आंनि मोन्दांथायाव बेफोरखौ आं नुनो मोनदों। आरो जोबोरैनो जों गोबां जों इउनाव जिथु जों गोबां दंफां लाइफांफोरखौ जों बासायाब्ला दानबाय थायोब्ला बिदिनो जों गोबां गिख्रंथावखौहाय जों नुनो मोनगोन आरो जों गोबां सैसो नांगोन गोबां बेरामफोरजोंहाय जों गोबां सैसो नांगोन सैसोनो गोनां जागोन। आरो बिदिनो औ प्लास्टिकफोर जों गारनाय नुनो मोनो जोंनि जिथु जारला मालला गारो जिथु बे प्लास्टिकआ जिथु बे हाजोंहाय मिलायलांनो थाखाय जिथु खौटि खौटि खौटि बोसोर नाङो नङा होनब्लासै औ जिथु जों बेखौ नायनांगोन जोंनि बे प्लास्टिकफोरखौ जों दाबसे जायगायावनो जिथु जों सावब्लाबो जों बेखौहाय जों बिनिफ्राय गाज्रि उखुन्दै बा कार्बन डाइ अक्साइदखौ मोननो हायो जितु जों बे प्लास्टिकखौहाय गारा लाब्लानो जिथु जों रिनिउ खालामनो हरफिननांगोन आरो जिथु बे प्लास्टिकआथ' गाज्रि जाया नङा होनब्ला
औ जाया
बेखायनो जों बे दंफां माबा प्लास्टिकफोरखौ जों रिनिउ खालामना हरनांगोन जिथु जों सावालाबानो मोनसे जायगायाव बुथुम नानै जिथु जों हरनांगोन औ नोंथां औ जोंना सम
औ नोंथां समाबो जाबायमोन खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना नोंथांङा
औ औ खोनादोंथां समाबो जाबायमोन जोंनिया
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नामा सावरायनायनिया
औ औ दे दोनथ'सै होनबा न'
औ जों इयुनाव बेफोरबायदि खोथाखौ लानानै सावरायबावगोन नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोरैनो गोजान नाय मोनदों
औ औ नोंथां गोजोन्थों